खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दा बिदिनो बि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
नोंथाङा नोंथांजों आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो आरो माबोरैहाय मावो नोंथांजों आं एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बे दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ माइ आबादबो मावो आरो मैगं थाइगंनि आबाद मावो। ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि गामियाव माबायदि आबाद मावो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ दे एसे फोरमायना होलाय
दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइखौ माबोरैहाय गायनाय जायो एसे फोरमायनोसै आं नोंथां माइखौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो माइलि खौ न'आवनो थिनानै दोनखानाय गैयाब्ला बाजार बा गलाफोरनिफ्राय लानानै फैनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय बेखौ फाथो-फाथोनि बस्थायाव साननै हरनै सोमनानै दोननाय जायो दैयाव। बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै हायाव फेनसारनानै दै एसे सारस्रिना दोननानै थालिर बिलाइजों बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो।
औ।
आरो बे-बे माइलिया जेब्ला गाजा बेरखाङो अब्लाना बेखौ फोनो थाखाय जों गिबियाव हाखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। ओ आ थिखालावथ' बांसिन गोबांखौनो नांगोलजों हालेवनाय नुनो मोनला नोंथां मानो होनब्ला आथिखाल जुगाव गोबाङानो ओ टे-टेक्टरजों हालेवनायखौसो जों नुनो मोनो। थिग बिदिनो एख खे रोखोमैनो जोंहा जोंनि ओनसोलावबो टेक्टरजोंनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जों खोथियाखौ फोना होनाय जायो। ओ जेब्ला बे खोथिया देरो अब्ला बेखौ जोङो खायसे खायसे ओनसोलाव गोथौ हायाव गायनो थाखाय जों खोथियाखौ ओ बि बिदिनो जावायनानै लाग्रोनाय बुङो जायखौ बैफोरबादि रोखोमनि जावायनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो आरो खायसे ओनसोलावहाय जोङो बेखौ डाइरेक फुनानै गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय थिग बिदिनो टेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवना लाग्रोनानै जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो नोंथां।
औ।
औ औ बेफोरबायदिनो माइ आबादनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावो नोंथां ओ जेरैहाय औ दैज्लां बोथोरनि जोगोनार दैज्लांनि बानलु जिंखा केरेला पटल भिन्दि बैफोर आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो नोंथां। ओ औ। जोङो जिंखा आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियाव बैनि जोलैखौ बाजारनिफ्राय बा सकनिफ्राय न'आव थिनानै दोननाय गैखायाब्ला जोङो लानानै फैग्रोनाय जायो। आरो थिग बिदिनो औ हाखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों खारायनानै लाग्रोनाय जायो।
औ।
बेनि औ बेनि उनावहाय जोङो बे हाखौ खन्थिजों बा खदालजों एसे जावगनानै जोङो बेगरखौ थुना होनाय जायो।
औ।
औ बेफोरबादिनो जिबा दान बा नैजि दानसोनि उनाव नैजि-नैजि-नैजि सानसोनि उनाव जेब्ला बै जिंखानि बेगरा खिलिगोन बा रज'गोन अब्लाना जोङो बैखौ मानला होनो थाखाय जोङो दिरुं बा गन बा जोंसि बिदिनो थुखो-थुनानै होनाय जायो जाहाथे बै बेन्दोंङा मानलानानै गोजौसिम गोजौ फारसे दावखोनानै थांनो हायो।
औ नोंथां।
औ बेनि थाखाय ओ जों आरोबाव बै बेनदोंखौ मानलानो थाखाय जोङो औवानि बैसां लुनानै होनाय जायो आरो बैहाय जोङो दिर दिरुं सोंनानै होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां औ बेफोरबादिनो जोङो बै बैखौ गायनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि हासारबो बायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जेरैहाय आथिखाल मुगायाव थ' ओ गोबोर हासारखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनला बि बेनि सोलाय जोङो जोंनि सक गलाफोराव मोननाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार रासायनारि एम्फौनि मुलै बैफोर बाहायनायखौसो जों नुनो मोनो नोंथां जायनि था औ जायनि थाखाय जोंनि फिथाइया ओ फिथाइफोरा मोजां जायो बा एम्फौ जाया जायाबो फोरनि थाखाय जों गोबां रासायनारि हासार एबा मुलिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां थिग औ थिग बिदिनो दान-दान मोनसेसोनि उनाव जेब्ला‌ बै फिथाइा जिंखानि फिथाइया बिबार बारनानै देरगोन अब्ला जोङो बै फिथाइखौ बाजार बा स' सक गलाफोराव फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां
औ नोंथां
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लांनि मा-मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनि बागै जोंनि नों नोंथांमोननि गामिथिं जेरैबायदि खालामदों जोंनिसिंबो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमैनो खालामनाय जायो नोंथां ओ जेरैहाय जोंनि जोंबो बिदिनो जोङो माइ आबादनि बागै जुदि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंबो माइ आबादखौ नोंसोरनिजों जेरैबायदि खालामो जोंनि गामिजोंबो बेफोरबायदिनो खालामो गिबियावनो जोङो खालामनानै लाग्रोयो जे अह मानो होनब्ला बेखौ माइग्लिखौ सोमनानै लाग्रोबाय एबा सोमग्रोनायनि सिगांनो जोङो बेखौ
औ
आरो बेखौ जोङो मा-मा खालामो जे जों बेखौ सोमो सोम खांनायनि उनाव जोङो हालेवगोन बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जोङो ओमफाय बिदिनो नोंसिनि बायदिनो जों एखे रोखोमैनो खालामो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ-औ-औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव। दैज्लांनि माइनि अनगायैबो-माइनि अनगायैबो। मा-मा मैगं-थाइगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथां।
जोंनिथिं बैफोरबायदिनो नोंथांमोननि गामिजों जेरैबायदि ओ बुंलांदोंमोन नोंथाङा‌ बेफोरबायदिनो।
बेफोरबायदिनो गासिबो एखे रोखोमैनो जालांजोबो आरो ना नोंथां। ओ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जे जेरैहाय दैज्लांनि जोगोनार होननानै बुंदोंमोन बेखौ बै आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां जों बे खौ एरैबायदि मावनाय जायो जे जों मोनसे अबेबा बारिफोराव ओ बेफोरबायदिनो जोङो जों बे बेगरखौ गिबियावनो जोङो बबेबा जों दखान एबा गलाफोरनिफ्राय फ्राय लाबोनानै जोङो बे
जोंङो बेखौ। औ- औ गायनाय जायो औ नंगौ जों बेखौ गायखांनायनि उनाव। औ बेयो जेब्ला नैजिदिन एबा औ - नैजिबा दिनसो जागोन।
अब्ला बियो बिलाइ खिलिबोगोन बे बिलाइ खिलिखांनायनि उनाव जों बेखौ। गन थुनानै होयो एबा जोङो बेखौ बैसां बानायनानै होनाय जायो आरो। जों बेखौ ओ फिथाइ था बिबार बारो आरो बे बिबार बारखांनायनि। उनाव बे फिथाइखौ जोङो गलाफोराव एबा दखानफोराव एबा हा। थाय बाजारफोराव जों बेखौ फानहैयो एबा न'खर-न'खर जानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
ओम। ओमफाय नोंथांमोननि अन नोंथांमोननिजों ओ। गुबुन-गुबुन मैगंफोर दंबावो नामा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
गोन्ना नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो गुबुन-गुबुन- गुबुन दैज्लांनि मेग। गं थाइगं। दंबावो जेरैहाय ओ दैज्लांनि बानलु, दैज्लांनि जोगोनार।
अ नोंथाङा बे दैज्लांनि बानलुनि सायाव बुंनो हागोन ना नोंथां फोरमायनो हा?
फोरमायनो हागोनना? औ हागोन नोंथां ओ दे फोरमायना होलाय। औ। दैज्लांनि बानलुनि आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियाव बानलुनि बेगरखौ। बा जोलैखौ। न'आव थिनानै दोननाय गैखायाब्ला सक, बाजार बा गला। फोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो बै- बै। बानलुनि बेगरखौ जोङो। दैयाव सानसे, हरसे सोमहाबनानै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नों थां। औ बेनिफ्राय जोङो दखरसे बा खनासे हायाव। हा-हालेवग्रोनानै बा जावग्लिनानै बै हा- हायाव जोङो। बानलुनि जोलैखौ जावायनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेब्लानोखि बे बानलुनि जोलैया। बा फुलिया। देरो अब्ला -अब्ला जोङो बै बानलुखौ गुबुन हायाव गायनो थाखाय। ओ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों गुबुन। हायाव हालेव- हालेवनानै लाग्रोनाय जायो।
ओम।
औ बेनि उनावहाय जोङो। हालेवखांनायनि उनाव हा-हायाव हाखौ। मोनसे थिग महरनि गोजौ गोजौ खोनाय जों नुनो मोनो नोंथां। जाहाथे जोंनि बा-बानलुनि आबादा दै लोमनानै। थैनो हाया बेनि थाखाय जों थिबखौ खो-खोयो होननानै जों मिथिनो मोनो नोंथां।
अ नोंथां। नोंथांमोननि ओ-जिहेथु ओ-आबाद मावनाय बेनि सायाव एसे आबादफोरखौ माबोरै माबोरै खालामनो आरो बे आबादखौ नोंथांमोना। मा खामानियाव बाहायो बेफोरखौ एसे।
बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ नोंथां जो-जोङो जोंनि आबादखौ जों। जानायनि थाखायल' जोङो गायनाय जाया नोंथां बेखौ जोङो। माखासे बेफार फालांगिनि थाखायबो जोङो आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो पतल, काक्रेल। बै-बैफोर आबादखौबो दैज्लां बोथोरावनो आबाद मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोसा भल बैफोर। बैफोर आबादखौबो जों दैज्लाङावनो मावनाय जायो नोंथां। बैफोरखौबो जिं आबादखौ मावनाय बायदिनो एखे रोखोमनि। ओ-हाखौ हालेवनानै लागोरनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेगरखौ खदालजों बा खन्थिजों एसे जावग्लिनानै जोङो। बेगरखौ बैहाय थुना होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बैखौ जे अब्ला रज'नानै बेन्दों बा बिजौ ओंखारो अब्ला जों बैखौ मानला होनो थाखाय। ओ-औवानि जोंसि बा दिरुं। बैफोरखौ जोङो सोंनानै जायो जाहाथे बेयो गोजौ फारसे दावखानानै मानला लांनो हायो। बेनि थाखाय ज-औ बेनि थाखाय जोङो। आरोबाव बै बेन्दोंआ मानलानाय जाहाथे बिबार लानानै फिथाइ थायनो हानाय बायदि जोङो। मोनसे औवानि बैसां महरनि बैसां बा लुनानै होयो। आरो बै बैसां बै बैसांनि सायाव दिरुं सो सोंनानै होनाय जों नुनो मोनो जाहाथे बै बेन्दोंआ बैहाय मानलानानै थायनो हायो।
अ दे बिदिब्लालाय नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां थारैनो औ नोंथांजों आं सावरायनानै ओ-उम माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननायनि थाखाय गोजोन्नाय
औ औ दे नोंथां।
औ दे नोंथां।